औ
औ खोनादों दे बुंनायसै
बेयाव नोंथांमोनो नोंथां
औ नोंथां जिरैनानै दंङो
नोंथांङा दायो जिरायनानै ओरैनोसो दंङोबालाय नोंथांजों नोंथांनो
औ
दसे सम
औ हागोन नोंथां
उम बिदिब्ला जोंहा आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथांङा जौ जे जौखौ बोरै बायो बा जों जौखौ मा माबोरै बायो बिनि बाहायनाय बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांङा एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां
औ हागोन दे हागोन नोंथां जोबोद मोजां सोंथि बायदि मोनबाय आंङो माने जोबोद गोरलै सोंथिखौनो सोंनाय बायदि मोनदों आंङो आंनियाव दा आं बेखौनो बुंगोन जे जोंहा जौखौ माबोरै बानायो होननानै बुङोब्ला जोंहा गिबियावहाय जौ बा जुमाय संनो थाखाय थोजासे माइरंनि गोनांथि जायो
औ
औ माइरं एबा एंखुर बिदिनो जोंहा माखासे माइरंफोरखौ लानानै जौ संनाय जायो जेरैहाय जोंहा माइब्रा माइरंनि जौ संनाय जायो माथा माइरं बा रेसन माइरं बेफोरखौबो ज' संनायफोरखौ नुनो मोनो औ बेफोरबादिनो जोंहा बेफोरखौ जमाय संनो थाखाय थोजासे बिबांनि लाग्रोनांगौ जायो गिबियाव बे माइरं खौ जोङो सुनानैहाय ओंखाम बायदि संग्र नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जोंहा गिबियाव ओंखाम ओंखाम बायदि संग्रोनाय जाबाय जेब्ला संनानै मोनो अब्लाहाय बेयावहाय फुननो बेखौ बे ओंखामखौ जोंहा मोनसे दाबसे जायगायाव लाइ बनानै बेयावहा एर'ना लाग्रोनाय जायो
औ
औ खोनादोंनाा नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां।
औ जेब्ला बे ओंखामखौ बेयाव लाइायाव एरनना लाबाय अब्लाहाय बे लाइायावहाय जोंहा माखासे नांगौ जखानि एमाव बाहायनानै बे ओंखामखौ एरनना लानाय ओंखामखौ सिफ्रुनानै बेयावहा एमावखौ सिफ्र'नानै सारलानानै बा फुननाय जायो
औ
औ बेखौ बे बेबायदि खालामखांनायनि उनाव बेयावहा दसे गोबाव सम बा हरसे लागै खोमना दोननाय जायो आरो बेखौ खोबना दोनखांनायनि उनाव अखानायै बे एमाव फुननानै दोननाय बे ओंखामखौहाय जोंहा बे मोनसे गिदिर दाबोराव बा थौआव सोनानै दोननाय जायो आरो गोरानै बेखौ सोना दोनखांनायनि उनाव बे ओंखामा सेवनानै साननै सानथामनि उनाव जोंहा रोसि ओंखारो बे रोसियानो जोंहा जौ बिदै जायो आरो। दा जोंहा जौआ मोनसे बे बर'फोरा न'खराव सोंफ्लेबाय थानायमोन बा संफ्लेबाय थानाय नङाब्लाबो माखासे फोरबो हाबाफोराव जोंहा बे गो जौफोरखौ लोंनो थाखाय संनाय जायो आरो बेफोरबादिनो जोंहा बर' सुबुंफोरा जौ संनाय जायो आरो जोंहा मा होनो जौआ जौ गोरान आरो जौ गिसि थायो जोंहा बर'फोरहा माइब्रा आरो माथानि जौगोरान आरो जौगिसि जेरैहाय जोङो जौ गोरान बानायनो थाखाय जोंहा बि अफ्रि जाय सेवनानै माइरङा ओंखामा सेवनानै जौ रिसि जाबाय जोंहा बेखौनो रोसिखौ लोंखांनानै बा सेबखांनानै बेवहा माखासे दै होनानैहाय दोनबावनाय जायो आरो बे दै होनायखौ जोंहा जौ गोरान बानायनो थाखाय अगदाबाव अर सुनानै बे जौ थानाय बे अफि दोननाय बे थौखौ जोंहा अरथाबो फज'नाय जायो आरो बिनि सायाव मोनसे थाखखोना होनाय जायो ओ
औ
मोनसे गुदुं गोनां मोनसे मा होनोम बेखौ खान्था बेबाय होनाय जायो आरो बिनि सायावहा मोनसे थोरफोबाव आरो थौ होननानै बेयावहा सायाव गोजौथाराव दै होनाय जायो बेफोरबायदिनो गाहायाव अर सिबाय थानाय जायो। बेफोरबायदि अर सुनायनि बेफोरबायदि प्रसेसनि गेजेरजों बिसोर बेफोरबायदि बिखान्थिनि गेजेरजों जोंहा जौ गोरानखौ बानायनानै मोननो हायो।
औ
आरो नोंथां औ दा नोंथाङा बुंदो जोंहा जौखौ माबेयाव बाहायनाय जायो होननानै बुङोब्ला आं बिनि सायाव बेखौनो बुंनो सानोदि जोंहा जौखौहाय गिबि बे बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायदों जेरै माखासे बर'नि हाबा हुखा मावनाय खामानि दामानि मावनाय माखासे फोरबो फोराव जोंहा बर'फोरा बेफोर जौफोरखौ बाहायनाय जायो जोङो फोरबोफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला बैसागु मागो दमासि बेफोराव जोङो जौ लोंनाय बाहायनाय जायो आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा सावरि बादालि जानाय फोरबो बा आमथिसुवाहै बेफोरबायदि माखासे सम फोरबोफोराव बाहायनायजों लोगोसे जोंहा बर' सुबुंफोरा सानफ्रोमबो नङाब्लाबो सानफा नङाबा सानसे साननै बेफोरबायदि न'खराव खामानि मावनानै मेङोब्ला बेफोर जौफोरफोरखौ मेंगा होनो थाखाय मोनसे मोजां लोंग्रा हिसाबै बाहायनाय जायो आरो बे खोलोंनानै जोबोद रंजानाय बाजानाय फोरबो जोङो नुनो मोनो आरो दा आं बांद्राय एसेबां गोलाव बुंनो थांलिया दा नोंथाङाबो बेफोरनिनो जौखौहाय जोङोदि बाहायो औ ओमफ्राय जोङो जौखौ बाहायनायनि गेजेरजों माबायदि बाहायोब्ला जोङो मोजां जागोन आरो बांद्राय माबायदि बाहायोब्ला जोङो जोंनि थाखाय जौआ खहा गोनां जायो ना जाया बेनि बागै एसे बुंदों नामा नोंथाङा
औ जोंहा जौखौ माखासे जौवआ जोंनि थाखाय माने गोबां गाज्रि खालामनायखौ आं नुहुरो माखासे बिथिङाव मोजां खालामनायखौबो नुहुरो। जे गाज्रिनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबांथार जोंनि ब'-बर' समासाव बा बर' सुबुंफोरा गोबांथार गोबांथार जौखौ जौ लोंनायखौ जों नुनो मोनो जोंहा माखासे बर'फोरनि फोरबो बा माखासे हाबा हुखाफोराव जोंहा बर' सुबुंफोरखौ गोबांथार जौ लोंनायखौ जों नुनो मोनो। जेराव जोंहा माब्लाबा समाव
जोंहा गावखौनो कन्ट्रल खालामनो हायियाव सासेया गुबुन सासेजों बा
दावराव दावसि इसिबा जेंना जेंसि जानाय
ओ जों नुनो मोनो। बे-बेफोरबायदिनो जोंहा सुबुं माहारिया जौखौ जोंहा नांनायनि बांद्राय बा लिमिटनि बारा लोंनानै जोंहा दावराव दावसि खालामनाय ना सोरजोंबा नांज्लाय खमलाय खालामनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो। बेफोरो मोनसे मोनसे माने गाज्रि जौ-जौनि बिथिंनिफ्राय मोननाय गाज्रि गार्जि-गार्जियाव गोग्लैयो। जेरै जों जेराव जोंहा बेनि अनगायैबो जोंहा सुबुं माहारिया जौखौ माखासे ओ हाबा हुखानि अनगायैबो जोंहा जौखौ जे लोंबाय थानानै जोंहा हुदा जाबाय। हुदा जानानै जाहा सामफ्रामबो लोंग्रा जाबाय। लोंग्रा जानानै जोंहा जे जौखौ मोनसे हुदा खालामना लानाया बो सुबुं माहारिनि मोनसे गाज्रि गारजि हुदा आरो। जे मानो होनोब्ला जौआ जों सुबुं माहारिनि देहाखौ खहा खालामनो हागौ बांद्राय जौ लोंनाय जि इ नि जाउनाव। जेरै जोंहा माखासे गोसा गोसा जौ लोगोसेयैनो आथिखालनि गोनोखो मुगायाव माखासे रासायनारि बा माखासे केमिकेलजों बानायनाय जौफोरबो दंसै। बेफोरखौ लोङोब्ला जोंहा सुबुं माहारिया बा सुबुंनि जिउआव बा सुबुंनि देहाया माखासे गोबां बिथिङाव खहा जानायखौ नुनो मोनो। जेरै किकनिक देमेज बिदिनो संफ्ल' संफ्ल'फोरनि संफ्ल' देमेस बिदिनो माखासे मानसिनि देहानि सिंनि बाहागोफोरा गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदियाव माब्लाबा समाव मानसिया नांनायनि बांद्राय जौ लोङोब्ला बा जौ लोंबाय थानाय हुदा खालामना लायोब्ला गावनि देहाखौ खहा खालामनायजों लोगोसे माब्लाबा समाव
गावनि जिउखौबो फोजोबना लानाय। बेफोरखौबो जों आथिखालनि समाव नुनो मोनसै। बेफोरो मोनसे मोनसे जौनि बिथिंनिफ्राय मानसिनि जिउआव खहा खालामनाय मोनसे मोनसे बाहागो। जेरै जों लोगोसेयै जों बुंनो थाङोब्ला जौनि मु जौ लोंनानै जों मा मुलाम्फा म्फा मोनो होनना बुंनो थाङोब्ला जोंहा जौनि बिथिंनिफ्राय जों
माब्लाबा समाव माखासे हाबा हुखा फोराव जों मा बा माखासे खामानिफोराव जों खामानिफोर मावोब्ला जों मेङोब्ला जोंनि देहाखौ गोजोन होनो थाखाय जों जौ बिदै जौ गिसि बा जौ गोरान बेफोरखौ एसे लोंनाय जायो बेफोरो जोंनि मेंनाय देहाखौ थाजिम खालामो बेयाव जोंहा जेबो देहायारि खहा जाया मानो होनोब्ला बेयाव जों थोजासे एबा लिमिटआवसो जौखौ लोंदों बेयाव जोंहा मेंनाय देहाखौ थाजिमसो खालामो लोगोसे मेंनाय मेंनायखौ जोंहा खारहोयोसो बा मेंनायखौ जों बाव बावग' बावगारहोथोयो बेफोराव जोंहा जौनिफ्राय मुलाम्फा मोनो
लोगोसेयैनो माखा खासे गासैबो माखासे बिथिंफोराव नाहरब्ला जों जउनिफ्राय खहाफोरखौ बांसिन नुहरो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिब्ला आंथ' बेखिनिखौनो नुहुरो लोगोसे जोंहा बुंनो थाङोब्ला गुवारै बेखेवना बुंनो थाङोब्ला गोबां दं नोंथां अब्लाबो बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोजोननायबो मोनबाय नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ